औ औ आंबो खोनाबाय मोजाङैनो। ओ दिनैहाय जोङो। औ दिनैहाय जोङो बर'फोरनि आयेन एबा बाद खान्थिनि सायाव सावरायजागोन नङा।
औ औ
औ बिदिब्लाहाय जोङो बर'फोराहाय मा मा बाद खान्थि बादखान्थिखौ बाहायो बा बादखान्थिजों सोलिनानै समाजावहाय थांनानै थायो बेखौ जोङो सुंद'यै सावरायदिनि दिनैहाय- जोङो मोनसे समाजाव थानो थाखाय जोंनो माखासे दाय गुनफोरखौ बिजिरनो थाखाय जोंनो माखासे आयेन आयेन नांगौ जायो बिजिरनो थाखाय दा जों बेखौनो बर' फोरा बेबायदि बिजिरनाय खामानिखौनो बा खान्थिखौनो बाद होननानै बर'फोरा बुङो आरो ओ। मोनसे समाजखौ गुबुंले गैयाजासे ओ गोग्गोयै ला लाखिनो थाखाय बा समाजनि बारगा खामानि रावबो मावाथों समाजनि बेरेखा खामानि मावाथों बेखौ साननानै जोङो माने समाजावहाय जोङो बादफोरखौ दानानै लादों आरो बेयो जोंहा जोनोमजों फैफानाय नङा जों बेखौ समाजाव बयबो जयै रायज्लायनानै होनज्लायनानै जोङो ओ बादखौ दानानै लानाय गोदो गोदायहाय माने फोथायनाय बायदिब्लाथ' बेखौ मोनसिं सिं बोराय मोन सिं सिं बोराया बेफोर ओ नेमखान्थिखौ माने दानानै गालांदों होननानै बुङोमोन बा खोनादों लेखाफोरावसो जोंहा मोननो थांदों जोंबो नुवाखै नालाय बेसे सैथो मिथिया दा जों मोनसिं सिं बोराया सोरजिना गालांनाय बे मोनबा खान्थिफोराहाय जेरै अगरबाद खंस्लद बाद दाउखि बाद खावालि बाद आरो खलोबोर बाद ना दा बेफोर बादफोरखौहाय जोङो जेब्ला दाय फोदोफोरखौ नायनानै जोङो बैफोर बादजों उद्रायनाय जायो ओ माखासे जोंहा समाजाव गेना गोरोन्थि मावग्राबोथ' थायो ना गासैबो थ' मोजां नङा गासैबो सैथोजों सोलिग्रा जाजोबा दा बेफोरबायदि समावहाय ओ सोरबा सोरबा माने ओ सिखावै माने गाज्रि गाव सोमोन्दो लाखियो न'नि मानसिफोरजोंबा गामिनि सुबुंफोरजों सोरजोंबा बैफोरबायदिखौ माने अगरबाद माने खान्थिजों उद्रायनाय जायो बेवहाय लायनो गंबा गंबा बोरलाजो ना गु बोरलाजों गं गु बोरलाजों उद्रायनाय नेमखान्थिहाय दंमोन ना आरो बेवहायनो माने जुनार फोरजोंबो जोङो आथोनारि सोमोन्दो लाखियो खायफा खायफ हा ब बा बेफोरबायदिखौ जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बे अगर बाद खान्थिजों बादजों जोङो बिजिरनाय जायो आरो बेवहायनो आरो बिमा बिफा सोमोन्दोफोरखौ सोमोन्दो न'नि मानसि जोङो बुनो मोनाना बेफोरखौ बुयैबाय बायोब्ला बिदाफोरखौ बा बिमा बिफाखौ बुयोब्ला गावनि फिसाजो बा बिफाया अब्ला जोङो बे बादजों उद्रायनाय जायो बेबायदिनो आरो फंस्लद बाद फंस्लद बादावबो जोङो मोसौफोरखौहाय बा मोसौनि आथिं आखाइफोरखौ दाननानै होयोब्ला जोङो फंस्लद बादजों उद्रायो गलियाव खानायफोराव नो मोसौफ्रा माब्लाबा थैनानै थायो दा बेफोर दिरुंजों थैनानै थायोब्ला जोङो माने बे बादजों खंस्लद बादजों उद्रायनाय जायो बेवहाय गंस्नि बाद गंस्नि बोरलाजों उद्रायनाय जायो गावगारनानै दा आरो बेनि अनगायैबो बेवहायनो मोनजायै मोनजायै बेदरफोरखौ जायोब्लाबो जोङो मोनजायै बेदरफोरखौ जायोब्लाबो जोङो बे बादावनो उद्रायनाय जायो जों माखासे बेदरफोरखौथ' मोनजाया जेरै जोङो सेल बेदरफोरखौ मोनजाया मोसा मावजि बेदरफोरखौथ' जों जाया ना मोसौ बेदरफोरखौ जों बेफोर मोसौ बेदरफोरखौ जायोब्ला माने उद्रायोमोन आरो आगोलनि जावहाय दानि दिनावथ' बेफोरबायदि बेसेबां उद्रायो जों नुनो थांला उद्राया आथि खालाव बयबो जाखोमायो दाना। ओ दाउखि बादफोरावबो माने गोथै थैनाय मानसिफोरनो जोङो रां रुफा हरो द्रेसफोर गाननाय जोमनाय हरो बेफोरखौ माने खावनानै माने लायोबा गानोब्ला बाहायोब्ला जोङो दाउखिबाद जों उद्रायनाय जायो आरो आरो जोङो बेदर जाग्रा बा ओ बेदर जाग्रा जुनार जेरै सिगुन सिगुन दङ मोसा ओ मावउजिफोरा जाखोन्दा बेसादफोरखौ जायोब्ला दाउखि बादावद्रायनाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन धोरोमनि न'आव जेरै मुस्लिम ख्रिस्टियान बेबायदि होनो आरो मानसिफ्रा बेफोरथ' जेबो नङा। जाजायो दा बेफोरबायदियाव जायोबा जोंनि बर'समाजाव माने उद्रायनाय नेम खान्थिया दंमोन आरो आथिखालावथ' गैला खम जाबाय ओ खावालि बादफोरावबो बेबायदिनो मोसौफोर फालांगि खालामनाङा होनो मोसौ फालांगि खालामोब्ला बे खावालि बादफोरजों उद्रायनांगौ होननानै सानो आरो जोबथारनायाव जोंहा मोनसे बाद दंबावो खौलोबोर बाद बे खौलोबोर बादफोराव आरो खोथाफोरखौ नंखाय बाखायखौनो बानसावग्रा मानसि थायोना बे फोरबायदि बानसावनाय ओ सुबुं खौहाय माने बे खौलोबोर बादाव खोख्लैनानै जोङो उद्रायनो हायो आरो। औ दा नोंथांमोना ओ बा नोङो बादनि सायावहाय मा मा मोनथियो समाजावहाय मा मा नुदों नोंथाङा बेनि सायाव सुंदुयै बुंदो।
औ ओ दायो ओ नोंथाङाथ' गासैखौबो बुंबायनो ओ होनबाबो आं बे मोननैसो बुंनि जेरै ओमफाय नोंथाङा ओ बुंनाय बायदि माने माबाफोर जुदि दाय मावोबा बा गाज्रि खामानि मावोब्ला बेफोरखौ माने बे बादनि गेजेरजों उद्रायनाय जायो नङा होनबा?
औ।
औ जेरैबायदि ओ जोंहा आगर बाद खंस्ल' बाद बिनि उनावहाय दाउखि बाद आरो खावालि बाद आरो खर बिग बाद दंखायो बे बेफोर बादखौ गोदो गोदाय माने बे माबा मोनसे दाय मावोबा बा माबा मोनसे समाजनि बेरेखा खामानि मावोबा बेफोरबायदि बादनि गेजेरजों जोंखौ दाय होनाय माने जोंखौ माने ओ खास्थि होनाय जायोमोन आरो साजा होनाय जायोमोन जे
औ।
बेबायदि आगर बादाव ओ बिमा बिफा बा बिसि हिनजाव हौवानि गेजेराव माबाफोर जुदि समाजनि खान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जानाय ओ जानानै थाङोब्ला सानै माने बेफोरखौ माने बे ओ आगर बादजों माने उद्रायनाय जायोमोन।
औ औ।
फंस्ल' बादावबो दं बिमा बिफानि माने बिमा बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायै माने गुबुन मानसिनि गेजेराव जुदि समाजखान्थि बिनि बेरेखा गाज्रि जाथाय जायोब्ला एबा हाबानि ओ बैसो जानाय सोरबा सिख्ला आरो सेंग्राजों आथुनि दाय जायोब्ला बेफोरखौबो माने फंस्ल'बादनि गेजेरजों उद्रायनाय जायोमोन औ आरो दाउखि बादाउनो बेबायदिनो ओ बर' कसारि ओ माने बर' फोरनि बर' सुबुंफोरनि बा बर' हारिनि मानसिफोरा जुदि सिगुन एबा ओ माबा मोनसे माने ओ बेलेग ओ जुनारफोरखौ जा ओ जादोंब्ला माने माने जाखोनदा माने गोथैनि बेदरफोरखौ जेनेबा माबा मोनसे दाउ बा अमायानो बहाबा थैना थाबाय बेखौ जुदि ओ जेनेबा सिगुन नङाबा बेलेग माबेबा मोनसे ओ मानसिफोरा जायि ओ जुनारफोरा जुदि जाबाय बेखौ बेखौ जाबाय बायोब्ला माने आरो बेखौ मानसिया लाबोनानै जायोब्ला बेखौ उद्रायनाय जायो आरो दाउखे बार।
औ।
बेबायदि गोबां बादफोर दं गोदो गोदाय बेबायदि बादफोरजों जोंनि ओ माने हारियाव माबा मोनसे ओ समाजनि बेरेखा खामानि मावोब्ला माने ओ साजा होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे फोरखौ एसेबां नुनो मोनलिया मानो होनबा दाबो दं जोंनि गामि सिं सिङाव थानाय गामिफोराव बेफोरो थायो ओ बेफोरखौ ओ नायनो थाखाय गामियाव मोनसे गांबुरा होननाय थायो। बिथांमोनानो ओ बेफोरखौ नायो ना थाय आजिखालि दानि गोदान मुलु मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोनलिया दानि गोदान मुगायाव जुदि माबा मोनसे दायफोर दान बेबायदि मावोब्ला डाइरेक्ट माने निनिम साजा होननाय जायो नङाबा
औ।
औ नो-नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि दायफोरदानजों साजा होननाय दाबु दं नामा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ दा बेफोरबायदि ओह माखासे नियमफोरखौ जोङो ओह गारबाय माने खान्थिनाङै फोरबायदि ओह नेमखान्थिफोरखौ गारनो हमबाय ओह एसेबां मानि जोङो गोब्राबै माने साजा होलिया गोदोनि दिनावहाय आथोनारि बेबायदि बि ओह न'नि मानसिजोंहाय बा सोरजोंबा सोमोन्दो लाखिनायखौहाय जोङो दैमासेरफोराव लांनानै न'सा न' लुनानै बेवहाय सानैखौबो ओह सोना दोननानै अर सावनानै होनाय। बेफोर नेमखान्थिफोराथ' आथि आथिखालाव गोमालांनो हमबाय। ओह थेवब्लाबो माने आङो औ ओह खनसे खन दिनैहाय आङो माबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। बबेबा जायगानिमोन आं बेखौ मिथिला। आं नुनो मोन्दोंमोन आरो। दा आं सानो बेखौ खौ नुनायनि गेजेरजों माने ओह जोंनि जायगायाव बोहाय माने बबेबा मोनसे जायगायावहाय दं खोमा बेफोरबायदि खालामनाय हुद दे दाबोहाय दङ। ओह आं मिथिनायाव दा गोबां जायगायाव गैयाब्लाबो बबेबा खना खनला बा गामि सिंफोराव ओमफ्राय बेफोर नेमा आंनि थाखाय दङ आरो। जों बेफोरखौ बिजिरोब्ला नागिरनानै मोनगोन।
औ नंगौ आंनि आंनि साननायमोनबा औ आंनि साननाय आंनि सान्नाय मोन बायदिबा माने बेफोरबायदि साजा होनोनाया माने आंनि बा दानि जुगाव बेरेखा आरोना? माबा मोनसे दायो मावोब्ला औ गनाय। गोथाव नंलिया माबा मोनसे दाय हुदानिदि बायदिय ओह समाजाव माबा मोनसे बेरेखा खामानि मावोब्ला आयेन ओह माने दायोथ' गोबां आयेन दं नङा होनबा भारत संबिजितआव बेबायदि आयेनजों माने साजा होनांगौ जुदि माबा मोनसे गाज्रि बेबायदि बेखौ साजा ओ जाथाव जुदि खामानि मावदों बे बेफोरबायदि जोंसो साजा होनांगौ आंखौ बेफोरबायदि ओ गोदोनि बेबायदि जेरै फाय आगरबा दाउ थानाय बेबायदि
औ।
आयेनफोरदों दैयाव ओ दै सिङाव न बानायना होनाय बा अर सावना होनाय बेबायदिखौ खालामनाङा
औ औ आंबो सानो औ आं
औ दिनै माने गोबां रायलायबाय जोङो दिनै पाटखान्थिनि सोमोन्दै बेखिनियावनोसै। दोननोसै नामा?
औ दे औ दिनैनि रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबथनोसै औ दे टेउ टेउ